औ खोनादों
औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां दा नों थाङा मा खालामबाय दं नोंथां
दाथ' ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायना दंथ'यो आं
अ आंबो ओरैनो दंथ'यो नोंथां बेनिखायनो आङो सानदोंमोन मा नोंथांजों दसे मोनसे आयदा लानानै नोंथांजों सावरायनो होननानै
जायो
औ औ अब्ला जों दिनै राव सोलायनायनि बागैनो रायज्लायनोसै नामा एबा ट्रेन्सलेसननि बागैनो औ औ दा जों हा औ औ दा जोंहा राव सोलायनाय होनबाथ' नोंथाङा एसे एनै मोनथिखायो जानांगौ जोंहा रावबो सोलायनाय होनना बुङोबा गुबुन ओ हारिनि जा लिरनाय माखासे थुनलाइफोर बेफोरखौ जोङो राव सोलायनायनि गेजेरजों जोंनि लिरनाय एबा बर' बर' रावाव राव सोलायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां दा राव सोलायनो थाखाय जोंहा मोननै मा होनगोन बेखौ जेरै ओ थांखि राव आरो फुंखा राव बे मोननै रावनि गोनांथि जायो जेरै थांखि रावाव थांखि राव होनना बुंबाथाय जोंहा बुंनो हायोदि जोङो जोंनि जि मोनसे मा होनो बेखौ मोनसे थुनलाइ जेनेबा जों हमना लाबाय जों जोंनि बर'नि थुनलाइ आरोना बेखौ जेनेबा बै ओ गुबुन रावाव जा रावाव जोङो लिरगोन बै रावखौ टारगेट खालामनानै ओ लिरोब्ला बेखौनो जों थांखि राव होननानै बुंनाय जायो आरो मान मानो माबोरै होनना बुंङोब्ला जोंहा जे जोंनि बर' रावनि मैहुर सल'मा बेखौ जोंहा इंलिस रावाव मा होनो राव सोलायदों नङा होमबा नोंथां
औ औ
दा बेयाव जोंहा जोंनि बर' रावा ओ थांखि राव नङा थांखि राव नङा जोंनि रावा सर्स लेंगुवेज हिसाबै जोंनि रावखौ जों मोननो हायो आरो बै
औ
इंलिस जायबा मैहुरखौ इंलिस रावाव ट्रेन्सलेसन खालामोना बे इंलिस रावा बे रावनि टारगेट लेंगुवेज एबा बै राव सोलायनायनि टारगेद लेंगुवेज होननानै जों हमना लानाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङा राव सोलायनायाव बेफोरखौ गोनांथि जायो बेफोरबायदिनो जोंहा राव सोलायनाय होनना बुङोब्ला जोंङो बेखौबो बुंनो हायोदि जोंना राव सोलायनायनि गेजेर जों सुबुं माहारि एबा जोंनि हारिया गोबां मुलाम्फा मोननो हादों मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा आथिखालाव गौमोन नैजिनै ओ रावफोरखौ जोंहा भारतनि दाइथि सिदुलाव सोबाय नङा होमब्ला नोंथां आरो भारतारि थुनलाइ महरै जोंहा गनायना लाबाय बेफोराव जोंहा गोबां थुनलाइफोर सोरजि जाबाय दा गोबां थुनलाइफोर सोरजि जादोंब्लाबो जोंहा जोङो जोंनि रावनि अनग्ला अनगा गुबुन रावनि थुनलाइफोरखौ जों फरायनानै बुजिनो हाया जायफोरा बैसोरो माने राव सोलायनायनि गेजेरजों जोंनि रावआव राव सोलायोबा जोंङो बुजिनो मोजां जायो आरो ना नोंथां एबा बुजिनो हायो आरो बैसोर लिरनाय जाथुनलााय बेयाव मा मा फोरमायदों जों राव सोलायनायनि गेजेरजों बिसोरनि थुनलाइफोरनि सोमोन्दै एसे जों मोनथिनो हायो आरोोना नोंथां आरो बेफोरबायदिनो जोंहा राव सोलायनायखौ मोनसे जांख्ला होननानैबो बुंनो हायो मानोना जोंहा गुबुन हारिनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो जोंङो राव सोलायनायनि गेजेरजों जों बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिनो हायो। जेरै जोंहा हमना ला एसामिस हारिनि जा हारिमु बेखौ जोंङो एसामिस हारिनि जा थुनलाइ बेफोराव सोरजिनानै एबा लिरनानै गालांनायफोरखौ जों मोननो हायो दा जोंङो एसामिस थुनलाइयाव लिरनानै जालांदोंब्लाबो जोंथ' दा एसामिस सलाायखौ फरायनो रोंङा नालाय दा जायफोरा एसामिस फरायनो एबा लिरनो रोंगौ बिसोर बिथांमोना जोंनि बर' रावाव राव सोलायनानै बैसोरनि जा लिरनाय जा थुनलाइ बेखौ बर' राव सोलायोब्ला जोंङो बिसोरनि जा थुनलाइयाव मा मा बेरखांदों बेफोरनि सोमोन्दै जों रोखा रोखा मोनथिनो हायो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो हारिमुनि जा खोथाफोर बेफोरखौ जोंङो लिरनायनि गेजेरजों मिथिनो हायो एबा राव सोलायनायनि गेजेरजों मिथिहोनो हायो दा बेबायदिनो जोंहा मोनसे हारिनि थुनलाइखौ जोंङो बुजिनो जोंङो गावनि रावआव लिरोब्ला बांसिन मोजांङै बुजिनो हानायखौ जों मोननाय जायो बेफोरो
उम
जाथावना जादों होननानै बुंङोब्ला जोंहा राव सोलायनायनि गेजेरजोंनो जोंहा बेफोरनि गुबुन गुबुन हारिनि जा राव हारिमु थुनलाइ बेफोरखौ बुजिनो हानाया गोरलै जानानै फैदों राव सोलायनायनि गेजेरजों बेबायदिनो जोंहा राव सोलायनायनि बागै गोबां खोथाफोरखौ सावरायनो हायो दा नोंथाङा राव सोलायनायनि बागै माबाफोर मोनथियो नामा नोंथां मोनथियोब्ला नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ राव सोलायनाय होननानै बुंुङब्ला नोंथाङानो बुंलांनाय बायदियै माने गुबुन फारसे मोनसे रावनिफ्राय गुबुन फारसेसिम लांनायखौनो जोंनो राव सोलायनाय होननानै गोरलैयै बुंनो हायो मानोना जेरै जोङो प्लेग्राउन्ड मोजाङै गोथौ बिजिरनानै नायोबानो ट्रेन्स माने गुबुन फारसे आरो गुबुन फारसे लांनायखौनो जोङो माने मोनसे रावनिफ्राय गुबुन फारसे लांनायखौनो जोङो राव सोलायनो गोरलैयै होनना जोंहा राव सोलायनायखौ बायदि रोखोमै जों नुनो मोनो जेरै जोङो खुगाजों खुगा राव सोलायनाय बे खुगाजों खुगा राव सोलायनाय होननानै बुंनाय लोगो लोगो जों ओ जोंनि जा रायलायबाय थानाय बेखौनो लोगो लोगो ट्रेन्सलेसन खालामनानै होनाय नो जोङो खुगाजों खुगा राव सोलायनाय अरेल ट्रेन्सलेसन होननानै बुंनाय जायो। दा बेनि उनाव जोङो थुनलाइयारि राव सोलायनाय थुनलाइयारि राव सोलायनाय होननानै जोंनि थुनलाइयाव जाखिनि नाय बे ओ जेरै सुंद' सल', सल'मा दावबायनाय थुनलाइ बायदि बायदि थुनलाइफोरखौ जों माने थुनलाइ राव सोलायनायाव मोननो हायो ओमफ्राय मोनसे वार्ड टु वार्ड ओ सोदोबजों सोदोब राव सोलायनाय होननानै बुङोब्ला जों बांसिनानो ओ जोंनि बे ग
नोंथांनि ओ भइसखौ मोजां खोनायाखै
दा मोजां खनादों?
दाबो एसे मोजां खोनाखै नोंथां।
अ एसे थाबथानो नागिरबाय थादों ना?
औ औ नोंथां ओमफ्राय मोजां खोनादों नोंथां।
औ औ माने ओ बिदिनो जोङो माने वर्डस टू वर्डस होननानै होनबा बे सोदोबजों सोदोबजों ट्रेसलेस होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जोङो सानखान्थि बिगियान बायदि बायदियाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। दा जों दा आङो ओ थुनलाइयारि राव सोलायनायनि गेजेरजों जोंहा माबायदि मुलाम्फा होन जायो होननानै बुङोब्ला जों बेखौ खौनो सुनदै सावरायनो हायो जे जों मोनसे थुनलाइखौ राव सोलायनायनि सो जों माने बै हारिनि गासै हारिमुखौनो मिथिनानै मोनो होननानै जों बुंनो नांगोन। जेरै जोङो थुनलाइ होननानै बुंबा थुनलाइया जादों मोनसे हारिनि आयना थिग बेबायदिनो
औ।
जोङो ओ थुनलाइ मोनसे थुनलाइखौ राव सोलायनाय लोगो लोगो माने मोनसे थुनलाइया मोनसे हारिनि आयना हिसाबै मोनसे थुनलाइयाव माने गासिबो जाथायानो माने गासिबो खोथा बाथ्रा मावनाय दांनाय, जानाय-लोंनाय गासिबो खोथायानो माने मोनसे थुनलाइनि गेजेरजों ओंखारजोबनो थाखाय खाबु मोनदों। बे खाबु मोननाय लोगो-लोगोनो जेब्ला जोङो बै थुनलाइखौ खौ जेब्ला जोङो राव सोलायगोन। हमनानै लाबाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंहा मैहुर मैहुरखौ जितुमनि बसुमतारिया दा हानतार महरै इंराजियाव औ फोसावनानै होदों अब्ला अब्ला जोंनि बे बर' हारिनि गाननाय-जोमनाय, जानाय-लोंनाय नाय, थानाय माबायदि रायज्लायो माबायदि नु लुयो बबे जायगायाव थायो बबे मा आबाद माव फोरफोरनि खोथा जोंनियाव मैहुराव गासियाव जानायनि खोथाफ्रा रोखा-रोखायै बेखांजोबो थिग बेबायदिनो दा इंरा दा इंराजियाव सोलायनाय लोगो लोगोनो इंराजि फरायगिरि सुबुंफोरा जाय जाय बिथांमोना थुनलाइ मोजां मोनो बिथांमोना फरायनायनि गेजेरजों बेयाव बर' हारिनि खोथाफोरखौ रोखा रोखायै बेरखांनाय एबा रोखा रोखायै इखौ मिथिनो मोनगोनखौ जों मिथिनो मोन थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय हारिमु फोसानायो दा दा बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिमुवा बेदि राव सोलायनायनि गेजेरजों गुबुन हारिया मिथिनो मोनबाय जेरै जोंनियाव जोंनियाव बाथौ सिबिनाय दङ' जेरैबायदि खोमसि फोथायनाय बा सुबुं फोथायनाय दङ' जेरै जोङो बेयाव सोरनावबा आलासि जाहैनाय सोरखौबा फुनायनि थाखाय दाय फैदो खालामनाय बेफोर खोथायाबो मैहुर सल'मानि गेजेरजों होखायो बेरखांनायजों जे गुबुन हारिया जेब्ला फरायगोन अब्ला मिथिगोन बर' हारिफोरा फोथायनाय बेफोरबायदि फोथायनाय दङ होननानै मिथियो बेफोरनि गेजेरजों रावसोलायनायनि गेजेरजों खोब मोनसे मोजां माने खौसेथिया फैयो होननानै जोङो होनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जेरै गुबुन हारिफोरा जों मा फोथायो बर'फोरा मा फोथायो मा जायो मा लोङो गोबां गोथौयै मिथिनो मोना नाथाय जेब्ला जोङो राव सोलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना फरायगोनना अब्ला बिथांमोना मिथिनो मोनगोन अ बर' हारिया बेफोरबायदि बेफोरबायदि गानो जोमो बायदि आबाद मावो बेफोर रोखा रोखा खोथाफोरखौ मिथिनो मोननाय जायो माने मोनसे खोमसि फोथायलायनाय मोनसे ओ समाजारि दाङा बाजि दा बेफोरबायदिनो जाबाय आरो लोगोसे गोबाङा बुङो राव सोलायनायनि गेजेरजों हारिमु गोसारनायनि फुंखा नंगौ बे थारैनो जे राव सोलायनाया
नोंथांनि माथोखौ मैजां खोनायाखै नोंथां
दायो खोनादोंना मोजां
औ औ नोंथां
माने बेफोरबायदि राव सोलायनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां खाबु फैयो बे थुनलाइआ मोनसे मा होनो जौगानायनि थुनलाइ सोलायनायनि गेजेरजों जेनेबा जोंनि गोदो बर' हारिनि गुबै ओ आरो गुबै मोनसे राव हांखो बेफोरबायदि जेबो गैयामोन नाथाय बै समावनो जोंनि बर' सुबुंफोरा एबा गुबुन सुबुङाबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय एबा गोबां थुनलाइ सोरजिनायखौ जों नुनो मोनदों एसामिस रावाव दा बेफोरखौ जोङो ट्रेन्सलेसन खालामनायनि गेजेरजों गोबां जोंनि नांगौ नांगौ खोथाफोरा माने हाबसोनानै एबा हाबनानै थानायखौ जोङो बोखांनानै लाबोफिननो हायो आरोना मोजां होननानै जों बुंनो नांगोंन दा जोङो बिनि बागैबो गोबां राव सोलायनाय थुनलाइखौ गोबां मोननो हायो थ जोंनियाव दायो गोबां गुबुन गुबुन थुनलाइयाव हाबसोनानै दंहैयो जोंनि हारिमुनि खोथाफोरा दा जोंहा बेखौ जोंनि बर' रावाव राव सोलायनानै लाबोनांगौनि गोबां गोनां होननानै आं सानो आरोना थ हयथ दासिमबो गोबां सुबुंफोरा बेफोरखौ मावगासिनो दङ आरो इयुनावबो मावबाय थागोन दा बेफोरबायदिनो राव सोलायनाया मोनसे मोननै हारिनि गेजेराव दालां हिसाबै खामानि मावो गोबां बिजिरगिरिदिरफ्रानो बुंदों मानो होननानै बुंब्ला जुदि जोङो मोननै